हेलौ अ खोनादोंना?
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादो
औ खोनादों खोनादों खोनायाखैनामा नों?
अ दङ नोंथां एरैनो दं। दङ एरैनो
र' आंना ओय माबाया एसे हेलौ औ औ आं एसे नेट नांनाय जायगायाव दंखायो दंनालाय।
अ मोजां बिदिब्ला।
सानफ्राव मा ओंख्रि जाखो? ओ
टपिकआव थांसै नामा?
औ औ अ अ
जोङो टपिकआ मा ओ होनदों बर' समाजाव सुबुं फोथायनाय आरो खोम सि फोथायनायनि गेजेराव लानानै सावरायनाय नङा होमबा।
औ औ
औ फंबाया सानो नामा आथिखालावबो जोंनि समाजखौ खोमसि सम खोमसि फोथायनाया थांनानै दं
ओ खोमसि फोथायनाया निस्सय दङ आरो गासिनावबो दङ आरो आं खोनागासिनो दङ आरो नोंथां दा माने जोंनि इयो गामि फ्रावनो माने गोबांहाय बेबायदि खोमसिब फोथायनाया दाबो खारा माने अखा नायब्लानो सोरबा मन्दिराव थांनायनो अखानायब्लानो सो सोरबा अबबाव फुजा हैनायनो बेफोर माने खोमसि फोथायनाया बिराद माने दा बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो आरो माने
फंबाया मन्दिराव थांनायखौबो खोमसि फोथायनाय होननानै सानो नामा
एखौ आङो सानोबो आर रो सानाबो आरो माने बां सिनानो माने आङो खोमसि फोथायनाय
मन्दिरा मन्दिर खुलुमनायाव जेनेबा आंनिनो नुनायाव खोमसि सासे ओ मोनसे पद आरो
औ
ओ गाज्रि खामानि मावो अब्ला बेखौ जोङो
औ
लांदां सासे मानसिया मन्दिराव थांनाया खिन्थु माबा नङा आरो स्पेसिफिक मोजां मन्दिर थांनाया गाज्रि नङा आरो बि जों इउनिभार्स
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
ओ जों सावरायगोना जाहैबाय ओ सुबुं फोथायनाय
लांदां औ
सुबुं फोथायनाय होनबा फंबायाबो बुजिदोंना बुजिना
औ औ औ
होनानै माखासे आरो बाहागोखौ होनो हागोन दे
सुबुं फोथायनाय
औ
मा
जोङो नै फंबाय सुबुं फोथायनाय होनोब्ला बेखौ बुंनो हायो ओ जोङो सिला गेजेरजों खदाल बाननानै थांनो मोना‌।
औ
सिला गेजेराव औवा दाननानै दोनफैनो मोना।
ओं
खौ जुदि सिथला गेजेराव जुदि खदाल बाननानै थाङो अब्ला सिलाया ओ रिमोनला आरो बादामालिनि थायो हिसाबै माब्लाबा दैज्लां समफ्राव फ्राय दा दैज्लां समाव बांसिन खदालखौ बाहायना नाय जदि गालिननानै मानसिया खदालजों मानसिजों गोलैबा जोखोम जानो हागौ होननानै बर'फ्रा सिला गेजेरजों खदाल बाननानै थांनो होया लोगोसे
अ
औवाखौ दाननानै सिथ्लायाव दोनफैयोब्ला मोनसे दुखुनि दुखु गोनां सम होननानै जों साननानै लायो बेनिखायनो बेबायदि दि औवा दाननानै सि सिलायाव दोन फैनो नाङा होननानै जों बुङो आरो।
अ बेखौ आं बो से एनै खोनादों। औ बुजिदों बुजिनायलाय नोंगौ
दे नोंथां नोंथां ओ फंबायमोननि थिं बेबायदि मोनबेसे सुबुं फोथायनायखौ खोनानो हा मोन। होदों
बहाय माने
औ। फंबाइनिया नेट एसे प्रब्लेम जादों नामा।
हेलौ।